ओखार
औ नोंथां खोनादों
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनावहाय फन खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो हागोनना सम दंना
हागोन नोंथां हागोन
दा आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि माने हारिमु हारिमुनि सोमोन्दै आरोना नोंथां
जागोनदे नोंथां जोबोद मोजां आयदा
दा नोंथाङा जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेनग्रोनोसै
दे नोंथाङानो जागायजेनदो
बर'नि हारिमु होनोब्लाथ हारिमुआवहाय जोंहा बर'वावहाय गोबां ओ माखासे माबाफोर आसार खान्थिफोर हाबनानै दं होमबा नोंथां जेरै मेथाइ खननाय बा मोसानाय बेजों लोगोसे जेरै दामनाय देनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि आखाइजों हेबनाय आसार खान्थि आ दानाय लुनाय बेफोरबो गाैबो हारिमुआवनो गोग्लैजोबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा गिबियावनो जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जेरै मेथाइ खननायनि ओ माबायावहाय लाबाय आङो बिथिङावहाय जेरै मेथाइ खननायावहाय जेरै ओ मोनसे मेथाइखौ ओ बानायनो बा सुजुनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ लिरगिरि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बिनि उनावहाय लिरनायनि उनाव ओ जेखौ सुर होननानै बुङो नङा होमबा थियुन सुर देंखो बेखौहाय सुरखौहाय होनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा माखासे ओ ओ बे माबाखौहाय मेथाइखौहाय माने गोथावसिन बा मोजांसिन खालामनो थाखाय जोंहा माखासे मिउजिकफोर सोनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेजोंसो देंखो जायो नङा होनबा जेरै ओ ओ गिटार बा खाम सिफुं जथा सेरजा बा थब्ला हारमुनियाम बेफोरखौ जयै लानानै मोनसे मेथाइ जायो आरोना जेरै मोसानायनि बेलायाव जेरै जोंनावहाय हारिमुवावहाय जोंनि हारिमुवावहाय जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बिनिफ्राय खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय बेफोरबायदिनो माने बायदि बायदि मोसानाय दं आरो जेरै जोंङो ओ बर' हारिनि माखासे हारिमुआवहाय जेरै ओ बागुरुम्बा मोसानायजोंबो जेरै जोंहा औ बुहुमावनो मुंदांखा नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बुहुमाव मुंदांखा जानानै दङ जेरै बे मोसानायफोरावहाय माखासे ओ बायदि मैया गाबनि दख'ना गोमो गोथां आर'नाइ बेफोरखौ लानानै गामसा बेफोरखौ लानानै मोसानानै जोङो ओ गुबुन माने माखासे ओ सुबुंफोरनो गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनो जोङो मिथिहोनो हानानै माने जोङो मुंदांखा जादों नङा होमबा नोंथां दा बेनिफ्राय जोंहा आखाइ आखाइजोंनो हेबनाय जेरै दानाय जेरै आखाइजोंनो हेबनाय जेरै जेखाइ खबाय नङा होमबा नोंथां ओ सेन बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जेरै जेखाय खबाइ सानद्रि हेबनो थाखाय जोंहा ओ गिबियावनो औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
गिबियावनो जोंहा औवानि गोनांथि जायो औवाखौ जोङो दाननानै लायनानै बिनिफ्राय उम फिसा फिसा फिसा खाथि सैनानै जोङो ओ जेखाइ बा खबाइ सेनफोरखौहाय जोङो बानायनाय जायो नाथाय दानि समफोरावहाय माने बेफोरखौहाय बारा नुनो मोनलिया आरोना माने गोदोनि समफोरावहाय गोबां जोंहा जोंनि ओनसोल फोरावहाय बेफोरखौ हेबनायखौ नुयोमोन बेबो जोंनि हारिमुजोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे दानि समफोरावहाय माने बेफोरखौहाय रोंलिया आरोना माने जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौ नङा होमबा नोंथां बेबो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे सिनायथि जेराव ओ मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरखौल' जोङो लाखिब्ला जानाय नङा आरोना जोंनि आखाइजोंनो जों जे हेबनाय बेखौ जोङो ओ सोलोंनानै लानांगोन बा नों रोङोब्ला बा आं रोङोब्ला गुबुननो खिन्थानांगोन नङा होमबा नोंथां जेरै ओ बिनि उनावहाय ओ ओ आरो दानाय लुनायनि माबायावहाय फैयोब्ला खेथ्र फैयोब्ला जेरै जोंहा दानाय लुनो थाखाय साल खुन्था माखु थार बनसि बौदि बेफोरबायदि नांगौ जायो बेनि उनावहाय जोंनि बर' माहारिफोरा ओ जि दानानैनो माखासे रांफोरबो दानि ओ दानि आथिखालनि मुगायावहाय रांफोर आरजिनायखौ आरजिनो हानायखौ माने नुनो मोन दों आरोना जोङो दानाय लुनायजोंनो माने रां आरजिनानै ओ माखासे जिउआवहाय थांना थानायावहाय माखासे हेफाजाबफोरखौहाय जों मोननो हायो आरोना जेरै बर' माहारिफोरा ओ गोदोनि समफोराव रं बिरं बिदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोर एरनाय जेरै हाजो आगर दाउसा मोख्रेब दावराय मेगन बेफोरबायदिनो फारौ मेगन आरो इन्दि इन्दि खुन्दुंजों जेरै उम इन्दि सि दानाय ओ जोमग्रा दानाय जेराव जोंनि एम्फौ एम्फौ फिसिनाय नङा होमबा नोंथां एम्फौ फिसिनायाबो माने एम्फौनिफ्रायबो जोङो जे ओ एम्फौनि माखासे फिथोबनिफोरबो जोङो जि मोननो हायो। जि दानो हायो। जेरै एम्फौ फिथोबखौ गिबियाव एम्फौखौ फिसिनानै एम्फौ एम्फौनि जे जेनाखि फिथोब बेफोरजोंनो गोदोनि समफोराव इन्दि इन्दिखौ माने इन्दि माबाखौहाय बानाय खुन्दुंखौ बानायोमोन आरोना गोदोनि समफोराव दा बेबायदिनो जोंनि बर'नि माखासे हारिमु आरो आसारखान्थि हारिमुनि सोमोन्दै दै आङो आंनि मोन्दांथिखौ बुंबाय दा नोंथांनि मोन्दांथिखौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जागोन दे ओ नंगौ नोंथां गासैबो हारिफोरनियावनो गाव गावनि मोनसे मोनसे हारिमु थायो नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जोंहा बर'नि हारिमु बर'नि हारिमु बुंब्लाथाय जोंहा माने मोनसे गाब गोनां जागा मागा नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जेराव बर' आइजोफोरा दख'ना गाननानै आर'नाइ फास्रा लानानै लोगोसे हौवाफोरा आर'नाइ खर'आव खाव खालायनानै बा ओ गामसा गाननानै माने बैसागुफोर रंजानाय बा मोसानाय दामनाय देनाय खननायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिनि जेनाखि हारिमु बेयो मोनसे जोबोद गाब गोनां आरो नङा होमबा नोंथां
औ
दा जोंहा हारिमु होनना बुङोब्लाथ' हारिमुवआव माने गोबां माने संसार जानायाव नांगौखिनि जेनाखि जों मावो जों मोसायो जों मुसुरो जों खनो बेफोरनो माने जोंनि हारिमु आरो नङा होमबा नोंथां जेरै दामनाय देनाय खन्नाय मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय अनलायनाय बेफोरनो मोनसे हारिमु नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जेरै जोंहा हारिमुनि मुङाव दङनो मोनसे बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा नोंथां बागुरुम्बा खननाय बागुरुम्बानि दामनाय नङा होमबा जेरै जोंहा मोनसे बेखौ जोङो मख'नांगोन जेरै दाखालिसो बावाखै ओ जोंहा मोनसे बागुरुम्बा दोहौ जानानै थांदों। गुवाहाटीनि मोनसे स्टेडियामाव नङा होमबा नोंथां
ए
औ बेयाव जेरै जोंनि बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय जादों बागुरुम्बा मोसानायखौ नङा होनोमबा। जेरै बेयाव गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा जि रोजा बर' आइजोफोरा बेयाव माने पारफर्म खालामदों माने मोसाग्लांदों लोगोसे बेयाव गोबां सेेरोजानिबो बांसिन माने गोबां हौवा सुबुंफोरा माने बेयाव ओ दामग्रा आगजु दामदों नङा होमबा आरो बिदिनो आइजो माहारिफोरानो गोबां माने बागुरुम्बा मेथाइबो खननायखौ जों नुनो मोनदों जाय जों बागुरुम्बा दोहौ बेयाव माने जोङो माबा खालामनानै बाहागो लानानै बा बाव माबानानै पारफर्म खालामनानै ओ जोङो मुलुग दरबाराव माने गोबां माबा मोनदों सिनायजादों गुबुन गुबुन हादोरफोराव नङा होमबा नोंथां औ थिग बिदिनो जोंहा बे बागुरुम्बा दोहौनि जेनाखि जोहै जों गोबां माने मुलुग दरबाराव गुबुन गुबुन गुबन हारि बा गुबुन गुबुन हादरफोरनि सुबुंफोरजों जोङो सिनायजानो मोन्दों आरो दा बे जोंनि मोनसे गोगगाथाव बाथ्रा नङा होमबा
औ
बिदिनो जोंहा हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' गोबां बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानाय मोसानाय मुसुरनाय खननाय बेफोरनो जोबखा जेराव दानाय लुनायावबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आखा फाखा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आलादा आलादा रायजो जाबोनाय संसार जाबोनाय जोंहा गाव गावनिनो जोङो बेदर ना जानोबा खौ जोङो हाग्रा बा दैफोराव थांनानै मैहुर खालामहैयो नङा होमबा नोंथां
मैगं थाइगं जानोबाबो जोङो हाग्रा बारियाव थांनानै नागिरना लायो बेन्दों बेनला माखासे मैगंफोर लोगोसे माखासे जोङो आबाद मावनानै जायो जोंखौनो बायनानै जानाय नेम खान्थिफोर गैयामोन गोदोनि समफोराव
औ
जा जानो गावनो बायनानै जायोमोन आरो जोङो उन्दुनाय सखिखौनो होन जोङो गाव गावनो बानायनानै उन्दुयोमोन न'फोरखौबो जोङो रां बाहायालासिनो गाव गावनो माने माबानानै बानायनानै न' गंसे लुफुंनानै जायखौ उन न्दुग्रा इसिं न' मोसौ गलि माइ बाख्रि बेफोरखौ माने जोंनो गावनो बानायजोबोमोन आरो रां रुफा बाहायालासे नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां नुनो मोनबाय सोलायनायखौ नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोंहा बेफोरबो मोनसे हारिमुनि बाहागो बिदिनो जोंहा आरो गोबां दंबावो हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो जेराव जोङो खम समनि गेजेराव सावरायनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जोंहा माने हारिमु होननानै बुङोब्ला माने संसार जानाय बा जिउ खांनायाव जों माबायदि सोलिगासिनो दं मा मा खालामनांगौ बेनो मोनसे हारिमुखा मोनसे हारिनि नङा होमबा नोंथां औ जेरै दानाय लुनायावबो जोंहा खम नङा बर' आइजोफोराबो जि दानाय गामसा दानाय दख'ना दानाय आर'नाय दानाय नङा होमबा नोंथां
औ
बेफोरबायदि आसार खान्थिया जोंहा बर'नि गेजेराव गोदो गोदोनिफ्रायनो दङ नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जोंहा आथिखालाव बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनसै जोंनि बर'आव आइजोफोरखौबो नङा होमबा आरो हौवाफोरखौबो हौवा सुबुंफोरखौबो माने बेफोर जि दानाय लुनायफोरखौ बेवहाय माने बिथां बिथां आइजो मोना मानि आइजोफोरा खम खालामबाय आरो बांसिनखौनो जों नुनो मोननाय जाला गोबांसिनखौनो थेवबो जों आथिखालाव एसे एनैखौ नुनो मोनो बबावबा गामिफोराव माने आइजोफोरा दासिमबो जि दानानै माने फालांगि खालामो बेफोर जोंखौ माने रां फान बेफोरखौ माने फाननानै माने रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
नाथाय आथिखालाव जोंहा सोनाबारि जेनाखि माबाफोर फैनानै जोङो माने सोनाबारि माबाफोरखौ बजबना लाबाय आरो फेशनफोरखौहाय नङा होमबा नोंथां गाननाय जोमनायफोरखौ दा जेसेबां रायलायो एसेबां लाबावो नोंथां खोथाया बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय बेखायनो आङो नोंथांजों सावरायनानैबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय
नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै